नोंथां खोनादों नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि सिगाङावनो हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
थानोनो हायाखै नोंथां औ नोंथां औ आ बिफोर जाबाय आबहावानिनो बेनिखायनो नोंथाङा आबहावानि
नंगौ नोंथां बिदिब्ला खोनासंदो आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव जोंहा मा मा मोगा मोगिजों जोंना मोगा मोगिजों सोलिनांगासिनो दङ एबा मा मा जेंना जागासिनो दङ आबहावा गाज्रि जानाय लोगो लोगो जोंना बुंनो हायो जोंहा गोबां बेमार आजारनि जों मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरै जोंहा आबहावा गाज्रि जायोबा एबा बारगुंबुंले जायोबा
जोंनाव मा बारजों सोमजिग्रा माखासे बेमारफोर जायो
आस्थामा आस्थामा बेखौ बुं एबा हां लानायाव जानाय बेराम होनो बेखौ जायोब्ला जोंहा हां लाखवनो हाया जायो हां थोनो थोनो जायो आरो जोंनि देहाखौ सिं सिं सिं जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैयो बेबायदिनो आबहावा गाज्रि जानाय लोगो लोगो जेरै गेसाव गोफोन जिब जुनारखौ जानला मोनला गारनायनि जाहोनाव मा जायो जोंहा माखासे बेमार जाबावो जेरै कलेरा टाइफइड बेबायदि जायो बेबायदि जायो जोंहा मा जिउ जोबनायनि एबा थैनायनि बुहुद खाथियाव फैयो एबा मोगा मोगि जानांगौ जायो बेनि उनाव जोंहा जेरै जोंनि मा दै दै लोंग्रा दै लोंग्रायाबो मा जोंहा गोग गो दै मोनलों आबहावा गारजि जायोब्ला आबहावाया माजों गाज्रि जायो होमबा कल काल खानानिफ्राय ओंखारलांनाय दैजोंनो जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो आरो बेनो मा दैजों दैजों मिलायहैयोबा बेबो मा जोंनि बे दैखौ जोङो मा जोंनि देहायाव मा खालामो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। बेनि उनाव जोंनि आबहावा गाज्रि जानाय लोगो लोगो मा होनो बै जोंहा हायाव जे हासार थायोमोन जे नोंथां बे हानि हासाराबो खमायलाङो आरो जोंहा आबाद मावब्ला नांगौ रोखोमनि आबादनिफ्राय फिथाइ मोना। नांगौ रोखोमनि आबादनिफ्राय फिथाइ मोनो मोनाब्ला जोंहा मा जायो आबाद मावनायाव जोंहा जोबोद ख'हा जायो नोंथां बेनि उनाव जोंहा फैबाय आबहावा गारजि जानाय माने आ जोंहा बार गुबुंले जानाय नङाबा बिफां लाइफां दानफायला बायनाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथां बिफां लाइफां दानफायोब्ला मा जायो जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय जोंहा अक्सिजेन मोनोमोन ना बे अक्सिजेनखौ जोंहा थोजासे मोना जायो। बेबो आरो बिफां लाइफां दानफायोब्ला मा जाबावो बिफां लाइफाङाव सोनारनानै थाग्रा जिब जुनार दाम दावउसिन दाउला बिसोरहा न'खर गैया जालाङो आरो बिसोरनि जिउआव जोबोरैनो गोहोम गोग बे थांनानै थानायाव बिफां लाइफांनिफ्राय जोंहा फि फिथाइ मोनो जाग्रा आदार मोनो बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांनिफाय बनबो मोनो जायखौ जोंहा सामफ्रामबोनि ओंखाम संनायाव नांगौ जायो। बेनि उनाव जोंहा दंबावो आबहावाया मायाव गोहोम गोग बियो जोंनि बिदुं बांनायाव
जोंहा जेब्ला बिदुं बाङो अब्ला जोंहा जोबोद गरम जायो ओमबा जोंहा था-थानो हाया जायो जेरै साननि समाव जेरावबो बेरायहैनो हाया थानो हाया बेबायदि जायो।
आरो बेनि उनाव दंबावो जोंहा आ हवा गारजि जानाय लोगो मा रानस्राव जायो अब्बा मोनसे बोथोराव ख'रान जायो बे समाव जेबो मा होनो अखा हाया जेब्ला अखा हाया अब्ला मा गासिबो दैमा दैसा रान
रानज्रिं लांजोबो आबाद फोथार गसिबो गोहोम गोख्लै
मानो होमब्ला जोंहा ख'रान जानाय लोगो लोगो दै मोना नोंथां औ नोंथां आरो नांगौ बायदियै बोथोर समाव आबहावा गाज्रि जायोब्ला मा जायो नांगौ समाव जायस समाव जोंनो अखा नांगौमोन अखानि दै नांगौमोन बे अखायाबो नांगौ स समाव अखा हाया। एबा नांगौ बोथोराव अखा हाया जोंनो आबाद मावनो थाखाय जुन जुलाइ आगस्ट'सोआव अखा नांगौ नाथाय बे अखाया आबहावा गारजि जानायजों मा जाहैयो गोजां बोथ नि समावसो अखा हाहैयो बै समाव जोंहा आबाद मावोब्ला जोंहा आबादा गाज्रि जायो। मानो होमबा जोंहा माइनि आबाद मावनो थाखाय साननि बिदुं नांगौ बिदिब्ला जोंहा होमबा साननि बिदुंखौ अक्ट'बर नभेम्बर डिसिम बरसोआव जोंहा नांगौ रोखोमनि बिदुं मोनहैया नोंथां बिनि दैल' मोनहैनाय जायो अब्ला जोंहा मा जायो जोंनि आबादा खहा जायो नांगौ रोखोमनि आबादनिफ्राय फिथाइ मोना। आदारनि खम जालाङो नोंथां नांगौ रोखोमनि आदार मोना बा माइ फिथाइखौ मोननाय नङा। बेनि उनाव जोंहा दं दंबावो जेरै गोदान मा होनो बो आबहावा गारजानायनि बिजों लोगोसे मा बिदुं बाङोना, जेब्ला बिदुं बाङो अब्ला मा जोंहा बै बर' दंना ग्लेसियार बिसोरबो साननि बिदुंजों मा आवलिलाङो नोंथां। बै आवलिबा बरफनि गिदिर गिदिर माबा बा आवलिबाथाय बरफफ्रा आवलिबाथाय बेफोरो मा जायो गासिबो बिनि दैया सा-सागराव एबा लैथोमायाव गोग्लैफैयो। लैथोयाव गोग्लैफैनाय लोगो लोगो बैनि लैथोमानि दै या बारायो लैथोमानि दैया बारायोब्ला लैथो माखासेयाव दैया
थानाय सुबुं माहारिफ्रा जोबोरैनो गोहोम खोख्लै जायो आरो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो, औ नोंथां, आरो बेनि उनाव नोंथां
बै बरफआव थाग्रा माखासे जिब जुनारफोर थायो जेरै कलार बियार होनो, पेंगुइन बुङो। एबा हासकि जायखौ सै बरफआव थाग्रा सैमा बुङो बेफोर मा गरम मोनोब्ला बिसोरो गुदुङाव थानो हाया जेब्ला गरम मोनो सा
साननि बिदुं मोनो बिसोर मा बिसोरनि थांना थानायाव जोबोद गोहोम खोख्लैयो एबा बिसोरो गैया जालाङो बेबायदिनो जोंहा
मा जायो जोंनि मा आबहावा गारजि जानाया जोंनि मेल जोंनि खर'नि सान्दांथि एबा जोंनि हेल्थखौबो जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो। आसा खालामो नोंथाङा आंनि गोहोम खोख्लैनायफोरखौ बुजिनो हाबाय नोंथाङा बिदिब्ला फोरमायदो आबहावा
औ नोंथां, औ नोंथां, औ नोंथां आबहावाखौ जोङो मोजाङै आबहावा होनना बुङोब्ला जोङो गाहायैनो जोङो मा होनो बिफां लाइफां फां मिथिंगानि सोरगिदिं महर बेफोरखौनो जोङो बुजिनाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ नोंथां। ओ बिफांफोरानो जाबाय जोंनि बयनिख्रुइबो ओ देरसिन मोनसे बाहागो जायनि गेजेरजों जोङो जोङो थांना थानायनि राहा ओ बिदुंथिखौ रैखा खालामनाय बेफोरखौ जोङो मोननो हायो फोरानो बुहुमनि बुहुमाव थानाय गासैबो जिउ जिउफोरखौ गोनांथार हिसाबै ओ एबा मोनसे बाहागो हिसाबै लाखियो जेरै जोङो बिफांफोरा जोंनो अक्सिजेन होयो हां लानायाव ओ हां लानायाव हेफाजाब होयो बिफांफोरनिफ्राय जोङो बिफांफोरा जोंखौ ओ बिदुं दुंथाइनिफ्राय रैखा खालामो जेरै निफ्राय ओ ओंखारनाय उखुन्दै कार्बन डाइक्साइदफोरखौ सोबनानै लायो आरो ओ गुबुनले बारहावाफोरखौ रैखाथि खालामो बिफां लाइफांफोरानो जाबाय आबहावा मोन्नायाव मोनसे ओ गेदेर बाहागो हिसाबै जोंखौ मदद खालामो आरो नोंथां बिफांफोरानो जोंनि जोंनो ओ साया होयो सायख्लुम होयो जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो होयो जोंनो बिबार जोंनो मुलि जोंनो ओ जिरायनो थाखाय थावनि जायगा होयो आरो बे बिफांफोरनि थाखायनो जोङो थांनानै थानायाव ओ जोबोद ओ हेफाजाब मोनो आरो नोंथां आबहावा होन्ना बुङोब्ला जोङो गासैबो ओ सोरगिदिं जेरै मिथिं
गायारि जिब जुनार बेफोर थानांगोन हबासो मा होनो
जों आबहावाजों गोरोबा थानो हागोन दिनै जोङो दिनै दंफां लाइफां दानस्रांनाय थाखाय जोंहा बिदुंनि दुंथाया बांदों जोंहा बेराम फैदों आब
आबहावा गाज्रिखौ जोङो मा होनो ओ
बिफां दानफां लानायसो नङा जोङो गाज्रि गुबुनले बारहानिफ्रायबो जों मोन्नो हायो जेरै जोङो जानला मोनला ओ गेसाव गोफोन गारनाय ओ दंफां लाइफां फोरखौ दानस्रांनानै जोङो गाज्रि जायगायाव गारनाय जेरै प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाय मैलाफोर खौ जोङो ओ जानला मोनला बानायनाय ओ बेनिफ्राय ओ जिब जुनार एबा ओ थैयोब्ला बेफोरखौ जोङो ओ उदां जायगायाव गारनाय बेफोरनि थाखायनो मा जोंहा गाज्रि बारहावा जादों बेनि थाखायनो जोंहा मा बेरामा बार बेरामा सन्देरदों बे बेरामा ओ बारहावानि थाखायनो जायो बारजों लोगोसे बेरामा थाफायो बेनि थाखायनो मा जों नो गोबार आहावा नांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो ओ आबहावानि गोनां थि जायो आरो जिउआव बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होनांगौ बिफां ओ बिफां लाइफांफोरानो जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जाय जोङो बिफांफोर गैयाब्ला लाइफांफोर गैयाब्ला जिउआव थांना थानो हाया ओ मिथिंगाखौ जोङो सोमखोरै लाखिनो हाया ओ आरो ओ बिफांफोरनिफ्रायनो जों मा ओ गोग्गो ओ बारहावाखौ जोङो समथि लाखिनो हायो जोङो बिदुंनिफ्राय रैखाथि मोनो आरो जोङो बिफ बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो ओ मोन से गोनांथार ओ फिथाइ मोनो जि बेफोरनो जाहैबाय जोङो जोंनि जिउआव जेब्ला जों फिथाइ सामथायाइ जानानै जोङो भिटामिन मोन्नो हायो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो ओ गोबां बायदि बायदि मुलिफोर बानायनो हायो आरो ओ बिफां-लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो ना जोंनि नांगौ जानाय खायसे ओम गोनांथार बाहागोफोरखौ जोङो थो थादेरसाफोरखौ जोङो मोनो। मोननो हायो जेरै बिफां-लाइफां गैयाब्ला जों बिदुं दुंथाइ दुंथाइफोरा जो बाङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों मा बिदुंथिफोरखौ जोङो रैखाथि खा जेरै जोङो ओ दारिमिन कारखाना बेफोरनिफ्राय उखुन्दै गनायफोरा गासैबो गुबुंले खालामा होमबा नोंथां नंगौना नोंथां औ बेफोरनि थाखायनो मा जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो सानफ्रोमबो गायनांगौ। रैखाथि होनांगौ मानोना जोंनि थाखाय बिफां लाइफांफोरानो ओ गाहाय होननानै जोङो जिउआव सानना लानो हायो गासै बुहुमावनो बिफां-लाइफां गैयाब्ला जोङो थांना थानो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफाङा जिउआव गोनांथिथार। बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन दहायो
जोंनो ओ बिफां लाइफांनिफ्रायनो ओ मा होनो बार हावा गुबुनलेफोरा जायो। बुंदों नङा होनबा बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ
लाइफांखौ ओ बारहावा एबा गुबुंलेखौ रैखा खालामनो थाखाय ओ
नांगौ रोखोमनि जोङो बाहायनो हायो नङा नथा नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
बिफां लाइफाङानो जाहैबाय जोंनि जिउआव गोनां आरो आबहावा बुङोबोबा जोङो गासैबो ओ सुबुं बिफां-लाइफां, मानसि, जिब-जुनार लोगोसे हाजो-हाला अन्थाइ गासैबो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां नोंगौ नोंथां औ। ओंखायनो जोङो आबहावायाव गासिबो थानाया गोनां आरो साखोन-सिखोन लाखिनांगौ औ साखोन-सिखोन लाखिनांगौ औ नोंथां साखोन सिखोनाबो जोंनि थाखाय गोनांथार बिनि अनगायैबो जों मा ओ अ नोंथां नोंथाङाथ' ओ मा होनो ओ आबहावा गुबुंलेनि बागैबो फोरमायलांबाय बिदों लोगोसे